हेलौ। अ अ खोनादों खोनादों।
औ बिदिब्ला जोङो दोनै ओ बर'फोरनि हाबायाव बैराथि आरो बार'लाम्फानि खामानिखौ रायलायनोसै ना?
औ औ औ रायलाय जागोन दे।
औ। ना। हाबा होननानै बुङोब्लाथ' खोनादोंं
ओ खोनादों खोनादों।
औ। हाबा होननानै बुङोब्लाथ' जोंना औ बैराथि नङाब्लानो बा बिबान बानग्रा बार'लाम्फा नङाब्लानो जोंनि हाबाया जाफुङा होननानै जोङो सानो।
नंगौ नंगौ।
दा जोङो गोदोनिफ्राय नायोब्ला गोदोनि समावहाय साब्रै गाहाम बैराथि थानायखौ नुयोमोन। थानैया हाबा जानाय आरो सानैया सिख्ला आयथा बेबायदि। थायोमोन बैराथिखौ ओ हाबा सों हाबा खैना लायनो समनिफ्रायनो गोनांथि जायो जोङो हिनजाव गोदानखौ बरायनायनिफ्राय लानानै हिनजाव गोद हिनजाव गोदाननि माखासे खामानिफोरखौ मावफुंना होनायाव आरो हाबायाव गय लेमनाय गय राननाय बायदिसिना खामानिफोरनि थाखाय बैराथिनि गोबां गोनांथार जायो आरो गोदोनि समावहाय बैराथिया ओ हाबायाव मोसानोबो नांगौमोन मोसा मोसाबो गय राननांगौमोन। बेखौ औ हाबायाव हाबायाव थानाय सुबुंफोरा एदावोबोमोन बिसोरो एदावफानानै मोस मोसायोमोन जंखायोमोन गय राननायाव ओ गय गयखौ लानानै थिया गय रानोब्ला ओ नोंनि खिबुएल'एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया होननानै ओम सुबुंफोरा बे हाबायाव थानाय सेंग्राफोर बा बोरायफोराबाबो एदावोमोन।
नंगौ नंगौ खोनाबोदों औ।
औ आथिखालाव बेफोर नेमफोरा गैला आरो बैराथिफोराबो जोंहा साब्रै गाहाम लानाय जाला ओ सानै सानै बैराथिया थायो दाना। ओ नोंथाङा औ नोंथाङा एसे बैराद थिनि सायाव मा मा मिन्थियो बेखौ एसे रायलाय जानो हागोन।
अ ओरैनो बैराथि होनबाथ' ओ जोंनि बर'नि गोथार जुलियानो जाया बायदि होनजायो नङा होमबा बैराद थि नङाबा आरो गोथा थारजुलियाव बैराथिनि हाबाया ओरैबायदि गोनांथार ओ लोगोसे गोथार जुलिल' नङा ओ आथिखालाव बायदि बायदि हाबाफारियाव जेरै खेराइ फोरबो ओ माखासे ओ बायदिसिना फोरबोफ्राव ओ जोंङो मा होनो बैराथिफोरखौबो बाहायनाय नुयो नंङा होमबा।
औ।
औ थारैनो ओ। बैराथिया गोदोनि दिनाव जोंङो मिथिनायाव ओ सिख्लाफोरखौ मिथियोमोन। ओ सिख्लाफ्रा थायोमोन होननानै बैरा मानसिफोरखौ खिन्थु दानि जुगाव जोंङो बांसिन मानसिफोरानो बुरि बुरिखौसो बैराथि लायो
औ लायोथ' आरो
खारन ओ सिख्लाफोरखौ मानि बिसोरो बायह्रायाव ओ ओंखारग्रा मानि बिसोर गोसोबायदि बेरायनाय मानि माखासे माबाफोरखौ ओ मा होनो मोन्दांथिफोरखौ लायो आरो दानि मानसि जिहेतु सासे आइजोआ बियो न'खर बेंग्रा बियो गोथार जानानै थायो बैबायदिखौ ओ उसिला लानानै दानि जुगाव माने ओ मा होनो हाबा जाखानाय आइजो फोरखौसो बैराथि लानायखौ जोंङो नु
लायो औ
आरो फारसेथिं ओ बैराथिनि आखाइयाव थायो ओ थालिर बिलाइजों ओ फायख्रबनाय आरो बिनि सिङावहाय ओ जेवारि गासा गंसे गय जरा फाथै जरा ओ ओरैनो माइ माइरं ओ थाखा थाइनै जरा आरो बे थालिर बिलाइ फायखबनायखौ बैसोर गासैबोखौ माने सान्द्रियाव फज'यो आरो आरो सेरजोंहाय मोनसे लामा दोनो
औ
बिदिनो दरखं दोनो आरो बियो गं गंनै थायो आरो बैराथिया सानैखौ जों नुयो दा नोंथां बुंनाय बादि बैराथिफोरा गोदोनि दिनाव ओ साब्रै गाहाम थायोमोन बेखौ मिथिनो मोनो आरो फारसेथिं बैराथि खाथि ओ जायखौ जोंङो ओ बारलाम्फा होनो बारुलाम्फानि जे बिफाव आरो बैसोरनि मावनांगौ हाबा बिसोरबो जोंनि बर'नि माखासे फोरबोफ्राव जेरै गोथार जुलिफ्राव ओ बारलाम अखा नंङा बानो जायाखौनो जों बुंजायो नंङा होमबा नोंथां नंगौ आरो औ थारैनो बारलाम्फानि जि हाबाफारि ओ बियो ओ गोथार जुलियाव ओ बैराथ खाथिनि बै उल्थायैनो जायो आरो बारलामफाखौबो बिदिनो बिदिनो मेथाइ खनै खनै ओ जंखायोमोन ओ थारैनो बिनि औ थारैनो बिनि बारलाम्फानि हाबाया बिदिनो बिबान बाननाय ओ गोदोनि दिनावहाय जोंङो अमा थाव फख्रि अमा खर' ला नानै मोसानाय मानाय आरि खौ जों मिथिनो मोनोमोन औ दायो औ
अमा खर' गाननानै मोसानांगौ जायोमोन नामा बर'ओ बार' लाम्फाफोरा। बेखौ अमा अमा खाब थां होननानै बुंङो मोननो
औ औ औ औ
दाआरो बेबायदिनो जोंहा बैराथिया ओ खिथ्लां गोनां दाबा लानानै गय लेमनांगौ होननानै बुङोमोन बे बैराथिफ्रा माखासे गावसोरनि गाननाय दड्रेसखौ गाननानैसो ओ खामानिखौ मावनांगौमोन हाबायाव जेरै दखनाफोरखौ दख'ना थावसि गाननो नांगौमोन ओ एखे एखे जरा दख'नाया एख
काम्फानि माखासे खामानि आरो हाबा फारि दिनैनि जुगाव बेखौ नुनो एसे खम जाबाय नङा होमबा नथां औ थारैनो गोदोनि नेमखान्थि बेथिफोरा थाबनानै थादोंबा जोङो बेैराथिफोरखौ नुयो आरो बारलाम्फाखौथ' जोङो बारा नुनो थांला।
औ जोङो आथिखालाव थेवब्लाबो खायफा खायफा गामियाव नुयो गोबां गामियाव गोमालांबायब्लाबो बेफोर नेमफोरा ओ माखासे गुबुन गुबुन फिसा फिसा गामि जेरै हाबसोनानै दङ ओ गोजान गोजान एसे टाउन सहरनि खाथि नङै गामिफोरावहाय बेफोरबायाददि नेमफोरखौ दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै औ खायफा खायफा गामियावथ' बैराथिफोराहाय ओ हिनजाव गोदाननि न'आव हिनजाव लायनो थांनानै थांजेननायनि समनिफ्रायनो जिरायनानै गय खावनाय गय राननाय खामानियाव नांथाबनानै थानांगौ जायो गुबुनफोरा एसेबो हेफाजाब होयैबो दङ गोबां बेबायदिनो गोबाव समहालागै जिरायथाबनानै ओंखामबो थाब मोन जायै बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
औ दा बैराथिफोरा माखासे गानग्रा जोमग्रा गाननानै एखे एखे गाबनि एखे डिजाइननि गानदा जोमग्रा गाननानै हाबायाव गय राननांगौ होननानै बुङो जोङो फोथा बैदाथिफोरा फोथा गोजा थुनांगौ आरो खर'आवहाय खानजं गोदोहाय ओ औवानि खानजं खानो लायोमोन खर'आव आथि खाालाव बाजाराव बायनानै मोननाय प्लास्टिकनि खानजंखौ जोङो थेबनानै लानायखौ नुनो मोनो
औ औ
आरो जोङो जान्जियाव ओ जान्जियाव बिहु फास्राफोर खानानै लायो। ओमफ्रायो जों बेबायदिनो गयखौ राननानै होनांगौ जायो ओमफाय बर'फोरनि बेबायदि हाबाफोरावहाय मोननैसो मेथाइबो खनबावो ओ बे बैरा थि फोरखौ लानानैनो गय खाव नायाव
औ नंगौ नंगौ
ददेरे फाथै सिनारि दाउब' खि बादिस सुनै दाउथुब खर' बायदि दाबा खाव रेगां खावबाय जा रेगां जाबाय बेबायदि होननानै मेथाइ खननानै जंखायोमोन आरो
नंगौ नंगौ
बायदि बे बाथ्रा फाव बाथ्रा फाव मोनजानांगौ बाथ्रा फाव बाहायनानैबो जोङो बुङोमोन आरो
औ औ
दा बैराथिफोराहाय दख'ना थावसिखौ गानथारनांगौ होननानै बुङोमोन दख'ना थावसि नङाब्ला हाबाया जाफुङा होननानै सानोमोन गोदोनियाव आथिखालावथ' आगर गुबै दख'ना बा बिदन दख'ना गाननानै बैराथि फोरखौ साजायनायखौ नुयो।
नंगौ नंगौ नुयो।
औ दा नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायनानै होनो हागोन।
औ बैराथिफोरा नोंथां औ बुंनाय बदि जे फोथा गोजा थुनांगौ आरो गाननाय जोमनायखौ दख'ना थावसि आरो जोमग्रा जोमनांगौ बियो सैथो आरो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिया सोलिबोखादोंमोन ओ दाबो जोंनिथिंजायहाय बेबादिनो दख'ना थावसि आरो ओ बिहु फालि बिहु फालि नाबा मानि आर'नाइ बेफोरखौनो लानानै बे गावनि खामानि मावनांगौखौ मावो बैराथिया। फ्रायो आरो दरो दायो दा समावहाय माने बैराथिया जे बिदि मेथाइ खनलायनानै गय रानो मा रानो खिन्थु दानि जुगाव बिदिखौ जों नुनो मोनला आरो
औ गैला
गैला दाना अ दायो नोंथां समाबो जाबाय समनिबो आंखाल नोंथाङाबो गोबां बैराथिनि सोमोन्दै फोरमायबाय मिथियैखौ मिथिहोबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय रोजा रोजानो। होनोबा नोंथां बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां होमबालाय।